औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ अब्ला नोंथांजों आं बर'फोरा बोरैहाय हाग्रा बंग्रानि फ्राय जोङो मैगं खानानै जों बोरैहाय जायो? मा मा मैगंखौ जोङो जायना मो जां मोनो बर' फोरा बिनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आं जों रायलायनो हागोन ना?
हागोन हागोन नोंथां हागोन।
औ अब्ला जों नोंथाङा मा ओंख्रि खौ जोङो हाग्रानि ओंख्रिखौ मा ओंख्रिया जोंनि साबसिन मोजां होननानै सानो देहानि थाखाय नोंथाङा एसे
ओ औ औ औ देहानि - थाखाय साबसिन होननानै बुङोबाथ' बेबायदि जेबो गैया नाथाय जानानै गेजेर गेजेर जेरै बै लोमजानाय दुरबलफोर मोनबा गगा मोननाय समावहाय माने गगा रुंहोनो थाखाय माने देहा दुरबलफोर मोनबा जानाय होननानै बुङोबा खाब्र'बनानै जानाय जेनोखि लामायाव जों थाबायबानो मोनोङा होमबा नोंथां । बैखौ होनो जारि बिलाइ जारि बिलाइ आरोखि जोङो उसुमाय बिलाइ होनो । उसुमाय बेखौ जोङो माने दाउफोरजों दाव आथिंनो माबा दाउ गोदोना माबा दाउ दानख्रुब दानख्राब ना बेफोरजों माने बानलु गोसा होनानै मिजोरनायनि मिजोरस्रो स्रो माने बेखौ जानाय जायो आरो नोंथां । बेबायदि मोनसेबो मैगं गैया जे माने देहानि थाखाय बे साबसिन बे साबसिन बेबायदि गैया नाथाय बे सैथो‌ । बेफोरखौ जों जिनिखि जानाय जेनेबा जे दा जों मानिमुनिखौ जागोन बा नैबे जारि मैगंखौ जागोन बेवहाय जोंहा माने बे देहा खौहाय मोजां मोनसे स्ट्रं लाबोयो आरोखि । आरो नों जारियाथ' जोंनि मुलि होननानै जों दाइरेक्ट बयबो उन्दै गेदेर गासि मोनथिजोबखायो दा जेरै गगा मोनहांनाय फोरखौहाय लोमजानो ओंखारनायफोरखौहाय माने मोजां खालामो आरो बे बुस्थुआ बेखौ जानानै ।
नंगौ ।
नङा होमबा नोंथां? जों जारि बिलाइखौ बि बिदिनो दानि बुंनाय बायदि आइथिं गांखं'फोरजों जों जायो । बेफोरजोंहाय माने जायो आरो जों । आमफाय दा बिदिनो दा नों आरो बिदि बुंबावबायबा आं नै मोनसेखौ खौ बुंफाबावगनो नागिरदो मानिमुनि मानिमुनिया बो जोंहा मुलि बेखौ जोंङो गोदोनिफ्राय मोनथिखायो बेहा बिराद मोजां मुलि बे खौ जायोबा जोंना देहाफ्रा थाजिम थायो माखासे बेमारफ्रा साब साबफानो हाया आरो ज बेबायदि ओ मानि मुनिखौ जोंङो माबा उम जोंङो खानानै जायो बेखौ बांसिन मेसेंङाव मोनजानाय जायो आरो हिनजाव मानसिफोरा बांसिन बांसिन खानाय जायो आरो मानिमुनिखौ ज ज थांनानै मेसेंङावहाय ओ माइ माइ बारिफोरावहाय थांनानै ज' ज' खानानै लानानै होयो आरो हिनजावफोर खानाया जा जों हिनजावफोर खानायखौ ओरैबायदि रोखोम रोखोमाव जायो जेरैहाय गावजा फुजा एवनानै जानाय गावगजासि सिफ्लेनानै जानाय आलुजों जा एवनानै जानाय आलुजों ग्रेबिखौ खालामनानै जानाय
औ
बेदराव होफानानै जानाय होनबथां बेफोरबायदि खिन्थु हौवाफोराबो थायो माने ओरैबायदि ख्रबो मान हौवफोरना खाब्रबनाया जाहैबाय
नंगौ नोंथ बुंनाया थारैनो नंगौ आं आरो नोंथांनि सायाव अ जेरै थास बिथ थास आबो जोंनि थाखाय हाग्रानि मैगं नङा होमबा जेरै थास'आबो जोङो
नोंगौ
जों जायो थास'नि देन्थाखौबो जों जायो थास' बिबारखौबो जों जायो नङा ओमबा नोंथां बेनिफ्राय थास' आथिंखौबो जोंनो जायो लोगोसे जों थास' बेदर खौबो जों जायो जाय सिङाव थांनाय बे आ बेखौबो जोङो जायो नङा होमबा नोंथां थास'आ माने गोबां रोखोम जों जाजायो आरो खौ नोङो जुदि नाजों जायोबा जोबोर गोथाव फिस्ला फिस्ला गोथाव मोनो नङा होमबा नोंथां आरो लोगोसे नोंङो थास' खौबो नोङो नाजों दाउजों जायोब्ला अमा बेदरफोरजों जायोब्ला खहाबनाय मोनो
नंगौ नोंथां नंगौ
स' बिबारखौबो नोङो अमा बेदरजों जायोबा गोथाव मोनो
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नोंथां
थास' देन्थाखौबो जुदि नोङो थास' गोसोमनि जुदि देन्था नोङो बिथ'फोरखौ जायोब्ला जोंनि थाखाय देहायाव जोबोर आइरन होयो बेखौ जायोब्ला जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोजां मानसिनि नांगौ रोखोमनि आइरनबो नांगौ जायो नङा होम्बा नों जायखौ जोंनि जायखौ जोङो थै माबाखौ जोङो सोदाङो थै एसे माबाखौ जोङो सोदाङो इउरिफाइ खालामना होयो जोंनि आइरनफ्रा बेखायनो जोंनि देहायाव आ रनबो जानो गोनां जायो आरो लोगोसे जोङो गोबां बिबांजों जोङो थास' माबाखौ जानो हायो आरो जोङो थास'आ माने बिरात ओं ख्रिजों जाजायो आरो
नंगौ नोंथां नंगौ
गोजां बोथोराव जों बेनो थास' बुगा जायोलायो नङा होमबा नों जायखौ जोङो गोगदैजों गोजां बोथ बोथोर जोङो रानख्रबजोबलाङो थास'फोरा नङा होनबा जों मोननो नागिरनो थान जायो जि रानख्रमना मोनो बे जोंनि थास' बुगा जायोलायो नङा होनबा बेखौबोदि नोङो रदबनानै जायोब्ला आरो बेदरफोरजों जायोब्ला जोबोरैनो गोथाव मोनजायो। नाजोंबो जानो हायो नोंङो। बेदरजोंबो अमाजोंबो जानो हयो दाउजोंबो जानो हायो। जोबोर गोथाव मोनो आरो बेखौ ना गोरानफोरजोंबो जानो हायो औ बेयो जोंनि थाखाय जोबोर गोनां आरो लोगोसे जोङो बेजों लोगोसे जे जोंहा मा होननानै बुङो बियो
औ
ओ दिंखिया नङा होमबा दिंखियाबो जोंनि जोबोद मुलि बायसासो खौ जोङो दिंखियाया जोंनि स्किन प्रब्लेम प्रब्लेम जानायफोरखौ बियो सोखारो होननानै मिथियो। बेबो दावदैजों जायोब्ला आलुफोरजों फ्राय जायोबा जोबोर गोथाव आरो अब्ला आं बुं सान्दों जे नोंथांमोननि साइडआवहाय माबे हाग्रानि मैगंखौ बांसिन मोननाय जायो।
अ नंगौ नंगौ नोंथां दा बांसिन मोननाय जायो होम बा जोङो बांसिन मोननाय होमबा नै बेखौनो आं बुंगोन दानि नों थास' बुंलांबाय आ बे थास'खौ जोङो मेरला मोननाय जायो गोबां मोननाय जायो जेरैहाय ओ थास' माने जोंङो थास' बिसं होननानै बुंङो नङा होनबा नोंथां?
औ।
बेखो जों लामायाव थाबायबाबो मोननो थाङो आरो लामा लामा मोननो ओमफाय जोङो ओ हाजोआव थाङोबा दै स्राय स्राय बोहैनाय खाथियावहाय ओ बेयावबो जों गोबां मोननो हायो। आरो बे मोनसे खोथा ओ जोङो बारा बै लामाफ्राव मोनलाबायनायखौ एसे खम जायो। मानो होनबा जों हाजोआव थांबानो मोनो नालाय। आरो हाजोनिया गोथावसिन सिन जायो होननानै जोंनाव मोनसे साननानै लानाय थाबाय आरो। जों जाबाथाय हाजोनिखो बांसिन गोथावसिन मोनो आरो। बेबायदि जानानै थाबाय। ओमफाय थास'आइथिं थिंफोर खौबो जोङो बे जेराव थास' दंखायो नालाय बेयावनो जों थास' आथिंखौबो गोबां मोननो हायो आरो नोंथां। ओमफाय नै दा ओ बांसिन मोनो होनबाय नालाय आरो जोंहा दा माखौ बांसिन मोनो होनबा दिंखिया दिंखियाखौबो जोङो गोबां मोननो हायो। दिंखियाथ' लामा लामा थाबायबानो मोनो। जोंनि जायगा ओनसोलावहाय। दा नों बुंनाय बायदि माने जों आरो दिंखियाखौ जों मेरला रोखोमै जों जायो। ओ जेरै दिंखियाखौ गाव गोजा एवनानै जानाय ओ दावदैजों एवनानै जानाय आलुजों एवनानै नै जानाय आरो लोगोसे ओ बेदरफ्रावबो सोरबा सोरबा गोलाव गोलावैनो गारसननानै जायो माने होफायो आरो। माने मोजां नाङो जानो। बेबायदि आरो। बेबायदिखौ जों नुनो मोनदों। आरो जों हाग्रानि मैगं होननानै बुङोबाथ' जोंहा गोबां दं गोबांथार दङ'। जेरै माने मा होनो दावफेन्दा ओ दाउ फेन्दाफोर औ मोनजायो दाउ फेन्दाफोरखौ जों लायनानै जोंथ' आं थ' लायफेराखै दाउफेन्दाखौ नाथाय जोंनि बिमा मोनहा लायो ओ दै जिंफोराव बहाय मोनबोयोनो आङो थांफेराखै दै जिंफोर दै बोहैनाय खाथिफ्रावहाय बेबो थाफायोनो बेफोरावहाय जोबोद मोजां होननानै बुङो बेयाव थाबाथाय बुरजा बुरजा थायोनो ओंखायनो बिसोर बेखौ लाना फैयो। ए एवनानै जायो। एवनानै जानायखौ आं मोनजादों आरो नोंथांमोन जों मा मा मोनबावो ओरैनो
ओ‌ जोंनि जोंनि साइदावहायथ' ओ जों जेरै फुटिना बेफोरखौ मोनो जेन गंगार दुन्दिया जायखौ बुङो जोंनि न'खरावथ' गोबां गंगार दुन इया थायो। आरो बिदिनो नों थाङा खिफि लेवानि खिफि लेवानियाबो जोंनि थाखाय जोबोर मोजां। आरो दा दैज्लां बोथ थोराव जोंहा दिनै माइ गायबाय दायो। सिबु सिब्रु मोन गंखौ नोङो मोनगोन नङा होमबा? सिबुं मेगं खौ जायोब्ला उदैया गाहाम थायो होनना माने जों गोदोनि खिथाबफोराव जों फरायबोनो मोनबाय गोदो स समाव उन्दै समाव नङा होमबा माना मुनि खिफलेवानि आरो सिबुं मेगं ओंख्रि जायोबा उदै गाहाम थायो होनाय जोङो गोदोनिफ्रायनो फरायबोनो मोननाय बेफोरखौबो जोङो बांद्राय मोनाबाबो एसे खम मोनोसै जों आथिखालाव। मानोना जोंनि हाल एवनायाव ट्रेक्टर एवनायनि थाखाय जोंनि गोबां मेगं फोरखौ जोङो दुब्लियाव जों मोननो थाङा। जाय गोमानानै लाजोबबाय आरो औ नांगौ रोखोमनि मैगंखौबो जों दुब्लि बारियाव मोनोमोन नोङो जारि बिलाय होनायखौ दुब्लियावनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां जेरै दाउजों रद'मा जायोबा रैखा गोथाव देहायाव जाम जाना थानायफोरखौ गोर सालायाव जाब्रा जाना थानाय फोरखौ साफा खालामो जारियो जारि ओंख्रिया बेनिफ्राय आरो जों मोनबावो जेनेबा ओ मैगं बा हाग्रानि मैगं बा खुंखाफोरा जोंनि जों गोखा होनना बुङा बेखौबो जोङो उदि गाहाम थानायनि थाखाय जों बेखौ आलुजों बा बेदरजों बिदि जोङो बेखौ संनानै जानो हायो आरो बे जोंनि देहानि उदैनि थाखाय मोजां होननानै जोङो फोथायो आरो नंगौ। बो जोङो जायो एक्सपिरियेन्स मोनो एक्सपेरेत मोनबाय बेखौ जानानै जोंना देहायारि मोजां नांमारो आरो जों हाग्रानि आदार होननानै बुङोब्लाथ' जोङो औवा मेवा बेफोरखौ जेनबा हाग्रायावनो बिफाङाव गोलैयो नङा होनबा औवा मेवा जायखौ नोङो औवा गोरलैखौ नोङो दाननानै जेरै सबाय जों संना जायोब्ला जोबोद गो थाव जायो नङा होमबा नोंथां आरो बेखौ नोङो अमा बेदरजोंबो जायोबा दाउ बेदरजोंबो जायोबा जोबोद खहाबो बेफोर बायसा मैगंखौ जोङो जोंनि खाथियाव जोङो हाग्रानिफ्राय जोङो नागिरनानै मोनजोबो बिदिनो जोङो बर'फ्रा हाग्रानि गोबां ओंख्रिखौनो जोङो नागिरनानै जायो। जेरै आं दिनै खम समनि गेजेराव जोङो बेफोरखौ बुंफोरलाजोबनो हानाय नङा आरो गोबां ओं ओंख्रिदोंबावो जों गोबां ओंख्रिखौ खननानै जायो आरो अब्ला नोंथां जोंहा समाबो लावबाय
औ नोंथां
ओ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नो
जागोन नोंथां जागोन जागोन औ गोजोनथों गोजो